हेलौ नोंथां।
औ- औ खोनाबाय।
हेलौ नोंथां।
अ हेलौ हेलौ खोनादों?
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
हरनाय दोंमोन नोंथां
औ औ। हागोन दे सावरायनो हागोन दे। आं दा फ्रि दंखायो।
आं दा नोंथांनि बे खारैखौ जों बोरै बानायो आं बेनि सो सोमोनदै नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ औ जागोन दे जागोन दे हागोन दे औ हागोन दे हागोन दे।
दा बुंनो थाङोबा जोंहा खारै बानायनायाव जोंहा गिबियाव थालिर बा मुदुफुल बिफां बा
औ।
साथ बेफोरबायदिजों बानायनाय आरो दा नोंथांनो बबे बारै फोरमायनो आखायाव लाबाय नोंथाङा खोनाबाय थाब्लानो जाबाय। आङो गिबियाव नोंथांनो फोरमायनोसै थालिर बा थालिर फस्लानिफ्राय बोरै ओ खारै बानायो आं बेखौनो नोंनो गुवारै फोरमायसै
औ।
दा जोंहा थालिर बिफांनिबो बानायनो हायो आरो मुरानिबो बानायनो हायो नोंथां खारैखौ।
औ औ औ।
थालिर मुरानिया बांसिन गोबाब जायो आरो थालिर बै जा बिफां बिनिफ्राय इसे बाबो गोबाब -बाबा इसे खम जायो आरो। बेबायदि दा गिबियावनो जों थालिरखौ दानग्रोना लानांगोन बा मुराबाथाय मुराखौ होनोबा थाय मुराखौ जावखुनानै ओ दाब्लां दाब्लांहाय दानख्लानानै लानांगोन आरो बेबायदिनो दानख्लाना लानानै जोंहा सानदुं नांनाय जायगा लांदां फोथाराव लांदां फोथारफोराव जोंहा फोराननांगोन
औ औ
लांदां फोथाराव फोराननानै जोंहा बेखौ जेब्ला रानो अब्ला थाय जोङो बेखौ मोनसे जायगा जेनेबा अन्थाइ सेरेब बायदिसिना गैयि जायगायाव बेयाव जेनेबा बेबायदि हाग्रा हुग्रा गैयै जायगाखौ साफा खनासे लिरनानै बेयाव जमा खालामनानै बे जा फोरानदोंमोन खोनादोंना नोंथां? औ बेखौ माने लाबोनानै द' लाबोनानै बेयाव जायगा थायसेयाव दोनफैनानै जोंहा बेखौ बे गोरान जाबाय नालाय नोंथां बेखौ जोंहा ओमफ्राय ओ अरजों ओ सावनाय जायो आरो सावनानै बेखौ ओ मोजांहै खामहोजोबो जा थे सोरबा खामनाय सोरबा खामि बेबायदि जानाङा आरो खोनाबायना नोंथां माने खाम गासिबो मोजाङै खालामजोबनांगोन आरो गा सिबो हांगार जाजोबनांगोन माने खामनानै जेब्ला हांगार जाजोबगोन अब्ला बे खौ ओ ओ दै सारस्रिनानै दै सारसोननानै गथा खालामगोन आरो गथा खालामनानै प्लास थिक बा बालथिङाव ज' मोनसे जायगायाव दोनगोन बेसेबां बुरजा ओंखारदों बे गौ गासैबावबो जेनेबा बाल- थिं बा प्लास्टिकफोराव ज' खालामनानै दोनगोन बेयो मोनसे बाख्रिफोरबायदि खालामनानै दोनजागोन आरो ओमफाय जेखिनि नांगौ जेनेबा सा आ खारैखौ एसे एसे हाननानै थंगा बा सा फुनिफोराव होनानै जोंहा एसे एसे ए नांगौ बिबांनि खालामनानै बेनिफ्राय खारैखौ दि बुनो आरो जेनेबा दिनै अनला ओंख्रि स हंबाय बा गाबोनो हमनानै ला ओ सबायजों साम' बेफोरबायदि स सङोबाथाय जोंहा बेफोराव खारेन्टनि गोनांथि जाथारो नालाय बा नारजि बायदिसिना संनायाव खारैनि गोनांथि जाथारो नालाय ओ बेनि थाखायनो जोंहा नांगौ बिबांनि सरनानै लायो आरो सरनानै ओमफाय बेफोर ओंख्रियाव होनाय जायो मैन बेफोरबायदिनो ओ जोंहा सबायाइ बे सााथलि जि बिफांनि सबायखौ फुखांनानै जे बेगरखौ दिहुन खांना जे जिगाब जायो ना
औ औ
बेनिफ्रायबो जोङो खारदैखौ दिहुननो हायो आरो बै मोदुफुल बिफां बेखौबो जों दान फायनानै बा दानग्लिनानै फोराननानै जों बिनिफ्रायबो ओ माबाखौ खारैखौ दिहुननो हायो। बांसिन मानसि फोरानो ओ थालिरनि बानायो मानो होनबा थालिरा बयनिबो न'खर न'खर थायो। बेनो आरो नोंथां नोंथांनो आङो खारैखौ माबोरै दिहुनो नोंथांनो एसेबाबो जायखिजाया हानाय बायदियै आं नोंथांनो खिन्थाबाय। नोंथाङाबो माबाफोर अ फोरमायनो गोसो दंबाथाय नोंथाङाबो गुवारै फोरमायना होनो हागोन जाहाथे आंबो नोंनिफ्राय माबा मोनसे रोंनानै लानो हायो। नोंथाङा फोरमायना होबानो जाबाय।
औ औ गोजोनथों नोंथांनिफ्राय बे खारै बानायनाय। नायखौ बोरै बोरै दिहुनो बानायो बेनिखौ नोंनिफ्राय मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। माया नोंनि सिगाङाव दा जोंनि आबहावा जि जि जोंनि आबहावा मिथिंगायारि सम। हदि बियो माबोरै गाज्रि जालांदों। बियो माबोरै गारजि जालांदों मा जाहोननि थाखाय मायाव गारजि जादों बियो मानि थाखाय जादों आरो बेखौ जों बोरै होबथानो हायो। बिनि सोमोनदै एसे एसे सावरायनो सानदों आरो नोंजों नोंथाङा एसे
औ औ साव-सावरायनो हागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन।
दा आङो बुंनो सानदों माने आबहावाया गिबियावनो मानिफ्राय माने बांसिन खहा जायो जेनेबा गिबियावनो जोंनिखौ बुंङोबा बिफां दानफायनाय।
औ नोंथां औ नंगौ।
आबहावाखौ गुबौ गोहोम खोख्लै माने बिफां दानफायनाय माने आबहावानिफ्राय जोंनि जि अकसिजेननि लेबेल बियो खमायलांनाय माने
औ नंगौ सै
बिनि उनाव जोंहा जा होगोन माखासे गेदेर गेदेर खारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुनदै जेरै माखासे बिबांनि इथा माबा माबि सावनानै थाखाय सावनानै उखुनदै ओंखारनाय इथा सावनायाव बानायनायाव फोरबायदि बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय जि फुंनि उ खुन्दै गेस मैला। बेफोरो जोंनि आबहा हावायाव माने बाराव गोरोबनानै थायो दा बेफोर बारा जोंनि आबहावाखौ ओरैबायदि गुबुंले खालामो दि जोंनि हां लानाय जिब जुनारफोरनि हां लानाय जोंनि सुबुं माहारिनि हां लानायाव माने जोंनि देहायाव बुहुद खहा खालामो माने गोगोमैनो खहा खालामो बिनि उनाव थायो प्लास्टिक बाहायनाय माने आजिखालिनि बेयाव माने जोबोद प्लास्टिकखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों गोबां बिबांनि जाय बुस्थुआ सेवनो रोङा माने
औ नोंथां औ
बाहायनाय बुस्थुआ प्लास्टिक बाहायखांनायनि उनाव प्लास्टिकखौ जेराव मेराव दाखोर दाला गारनानै दोनो जेनेबा बैफोर गेस मुवा जेनेबा प्लास्टिकफोरखौ बै दैमा दैसा गरान बहाबा नालाफोराव गारनानै दोननानै बे बुस्थु सेवनो रोङिया जोंनि आबहावाखौ जोबोद गाज्रि खहा खालामो माने माने गाज्रि खहा खालामो ओमफ्राय बेनि उनाव थायो जोंनि बुस्थुआ जाहैबाय सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंनि माखासे मिथिंगायारि सम्पदा आबहावाया खहा जायो जेरै सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जानाय आदारनि बुहुत खस्थ' जायो बेनि थाखाय आरो सुबुं नजिमा बांनाय लोगो लोगो हान्थिनायनि बेलायाव नायोब्ला गारि मटर गारि मथरखौ जु दि गारि मथरनि बिबां गारि मथरा माबोरै खारो होमबा बेखौ पेट्रल डिजेल बिदिजोंसो सालायनाय जायो नालाय जोंनि बुहुमाव गोबां रोजा रोजा हाजार हाजार लाख लाख गारि मथर दङ जोंनि बुहुमाव बेनिफ्राय ओंखारनाय गारिनिफ्राय ओंखारनाय जि पेट्रल बा डिजेला खामलांनानै जिखिनि गाज्रि गेस ओंखारो उखुन्दै ओंखारो बे जोंनि बहावाखौ ओरैबायदि गाज्रि खहा खालामगासिनो माने बेबो मोनसे जोंनि आबहावाखौ खहा खालामनाय आद गोहोम खोख्लैयो माने जायनिफ्रायबो जोंनि सुबुं मा हारि जिब जुनारा हां लानायाव खस्थ' मोनो। माखासे बेरामफोर जाहोयो बेनि उनाव थायो आरो गेसाव गो फोन मुवाफोरखौ एकदमबारे जेराव मेराव हाखर हाला बेफोराव गारनाय जेराव मेराव गारसोनाय आरो बे गिदिर गिदिर दाख दालाफोरखौ प्लास्टिकफोरखौ सेवनो रोङिफोरखौ सावनानै जेराव मेराव गारनानै दोनो माने बेनिफ्राय जिखिनि गेस उखुन्दै ओंखारो बेफोरो जोंनि आब खौ जोबोद खहा खालामो माने जायखौ जों माने आबहावाखौ गाज्रि खालामनायाव माने नुनो मोनबाय दङ' माने दिनैसिमहालागै बेखौ होब थानायनि थाखायबो माखासे जों राहा लानो हायो जेनेबा आबहा खौ माबोरै जों होबथानो हायो
औ औ नोंथां औ
थाखाय जोङो मेनलि बुस्थुआनो जाहैबाय गुबै खोथायानो जाहैबाय जोङो आबहावाया मानि थाखायसो मानि थाखाय थि थायो माने बिफां लाइफां गायनाय मानो बुङोब्ला बिफां लाइफ फां गायोबासो जोङो नांगौ रोखोमनि अक्सिजेनखौ मोननो हायो माने बे जुदि जों अक्सिजेनानो गैयाबा जुदि बिफां लाइफांखौ दानफाय जोबोबा जुदि जोंना अक्सिजेनानो खम जागोन माने बिदि बिफां लाइफां गायोबाथाय अक सिजेननि बिबाङा बारा जागोन माने आरो जोंनि बे बारहावायाव आबहावायाव कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा जोबोद बांनानै दङ' माने बे कार्बन डाइ अक्साइदखौ जोंनि बिफां लाइफां बेसो माने बिफां लाइफाङासो बोनानै लायो कार्बन डाइ अक्साइडखौ माने कार्बन दाइ अक्साइदा बारायगासिनो ना नाथाय जोंनि बिफां लाइफांखौ दानफ्लायोबा जोंनि आबहावानिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइदा माने बांबाय थागोन माने बेनिखायनो जों बिफां लाइफां गायनांगौ बिफां लाइफां गायनाया जोंनो अक्सिजेनखौ होयो माने बिसोरो कार्बन डाइ अक्साइखौ बोना लायो ओमफाय जोंनो अक्सिजेनखौ हागारनानै होयो अक्सिजेनखौ लायो जिब जुनार मानसिफ्रा बे कार्बन डाइ अक्साइदखौ हगारो बे हगारनायखौनो बिफाङा लायो बेबायदिनो जोंनि बे नेमखान्थि थि बिफां लाइफां गायनाय बिफां लाइफांजों जोंहा जोबोद गोथौथार सोमोन्दो दङ' माने बेखौनो जोङो गिबियावनो जों बेनिखायनो जों गिबियावनो बिफां लाइफांखौ गायनाया जोबोद गोनांथार आरो दानफायनायखौ खम खालामनांगौ माने खम खालामनो हायाबाबो जेनेबा हमनानै ला जुदि नोङो फांसे बिफां गायोबा सासे मानसिया बे बिफां फांसे बिफांखौ दानफायोबा फांबा बिफां गायनांगोन नोङो अब्लाथाय जोंनि बे मिथिंगायारिनि लेभेला माने समानथिया थागोन आरो ना माने फांसे बिफां गायोब्ला फांसे बिफां दानफायोबा माने फांबा गाहाम बिफां गायनांगोन नोङो अब्लासो जोंनि मिथिंगायारि आबहावाय मोनसे ग्रोब थागोन माने समान लेभेलाव थागोन माने।
औ औ औ नोंगौ दे नोंथां बुंनाया बिराद सैथो औ सैथो नोंथां बुंनाया नोंथां ओ
बे बेनो दं आरो गारि मथर बे कारखानानिफ्राय ओंखारनाय मैला जिखिनि उखुन्दै खिनि जों बै कारखानानि दोरोङारि ओंखारनाय मुवा बुस्थुखौ जों बाहायनायखौ खम खालामनांगोन जाय बुस्थु आबहावाखौ माने खहा खालामो प्लास्टिक गारनाय प्लास्टिक माने हजों प्लास्टिकनि बिबां प्लास्टिक बाहायनायखौ जोङो खम खालामनांगोन माने जाय बुथुखौ जोङो प्लास्टिक गैयाबाबो बाहायनो हायो बे बुस्थुखौ जोङो प्लास्टिकखौ बाहायनो मोननाय नङा माने जेनेबा सक बाजार माव थाङोबा पस्टिकनि मुवा बुस्थु बायनो थांनायाव मनाफोर प्लास्टिक बे जायफोर बुस्थुआ सेवनानै थाङो जेनेबा बै लेखा बिलाइफोरनि बानायनाया मना मानि बा मना बेबदि थायोना बेफोरखौ बाहायनांगोन बैफोर प्लाटि मथिफोरखौ जोङो जेराव मेराव गारलाबायनानै दोननो मोननाय नङा बेफोरखौ जों जमायनानै दोननानै मोजां माबानांगोन बेफोरबायदि बेफोरबायदि मानो होनबा प्लास्टिकआ सेवनो थाङो बोसोर बोसोर सोर लाखजोंबो सेवनानै थाङो बेफोर बुस्थु बेफोरनो जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामबाय दं माने बेफोरखौ जोङो खमायनांगोन बेनि उनाव दं आरो गेसाव गोफोन गारनाय बेफोरबो मोनसे आबहावाखौ बुहुद गाज्रि खहा खालामो जों बेफोरबायदि गेसाव गोफोन गारनायनिफ्राय बुहुद गेस आरि ओंखारो बे गेसआबो जोंनि आबहावायावनो गोरोबनानै थायो बे जुदि आबहावायावनो गोरोब नाथायबा जोंनिबो खहा हां लानाय जिब जुनारफोरनि
नंगौ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया गासिबो सैथो ओ जोंयो नायाबो बेबायदिनो ओ जोबनायनि लामायाव फैबाय नोंथां आ जि फोरमायदों नोंथां फोरमायनाय औ आं जोबोर मोजां मोनदों नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय गोजोनथोंसै बेखिनियावनो जों रायलायनायखौ फोजोबनो सानबाय गोजोनथोंसै